औ खोनादों आंनि लायरायनायखौ
औ खोनाबाय दे नोंथां औ
औ आङो नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानै सो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा दा बेस्थ' नामा?
नङा दे। सावरायजागोन दे नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालायगासिनो?
आं बिदिनो ओंखाम जा खांनानै एसे बेलासिनि जिरायनानै दं। नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो बिफां सायाव जिरायना दंथ'यो नोंथां।
अ
माने गुबै खोथायानो जाबाय नोंथां माने दानि जुगावहाय आइजो माहारिफोरा जोबोद ओ इन्दि जिनि जोमग्रा जोमनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां। नाथाय बेथ' गोदोनि दिनावसो बांसिनानो लानाय बा मोननाय जायोमोन।
औ नोंथां
दानि दिनाव माने बयखौबो लानाय नुदों माने आं नोंथांनावहाय सो सोंनो सान्दों आरो नोंथाङा इन्दि जिखौ माबोरै बानाय? माबेनिफ्राय मोनो नोंथा मिथिबायगौ नामा?
औ आं जाखिनि मोनथिगौ एसे सुंदयै फोरमायनानै होनोसै
औ नोंथां
आरो जोंथ' इन्दि खुन्दुं बुङोब्ला जों बेखौ एम्फौ लाथानि फिथोबनिफ्रायसो बे खुन्दुंखौ बानायनाय जायो आरोना
औ औ
अ गि गिबियावनो जोङो बे एम्फौ लाथानि फिथोबखौ जोङो दै गुसुजों साननै सोमनानै दोननांगौ जाहैदों आरो जाहाथे खुन्दुङा एसे गुरै जायो
औ
खायनो फिथोबनि मादाया रुइजासि एसे रुनांगौ आरो जों बेखौ दैनिफ्राय बोखांनायनि उनाव बे फिथोबनि सिङाव आरो जा जो गोरा मोनसे थाबावो बे मोननै थाखोनै थायो साया सानैया एसे गुरै जायो सिंनिया एसे गोरासिन जाहैयो आरो बेखौ जों फिथोबनि मादा बुङो आरो
औ
जों बेखौ फिथोरनि मादाया रुइजासे रुनांगौ रुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गय दुखायाव हरथाम मोजाङै खाथेनानै दोननांगौ आरो जाहाथे बेयाव बार हाबा औ खाथबनानै दोननांगौ जाहाथे बेयाव बार हाबा रुखांनायनि उनाव आरो आरो जों बेखौ हरथाम दोनखांनायनि उनाव दै गुसुजों साफायै मोजाङै सुनानै लानांगौ आरो जाहाथे बिनि मैला बा जिखिनि ओ बिनि कालारा खारलांनो नांगौ दङ बेखिनिया खारलां जासे जोङो दै गुसुजों मोजाङै सुफ्लेबाय थानांगौ जाहाथे खुन्दुंआ साफा जायो आरो। नुनायाव सा स खोन सिखोन साखोननाय बायदि जों बेखौ सुनानै लाबो लानांगौ आरो लुनायनि सिगां दै फिसि फिसि लुनांगौ आरो माने जाहाथे बेखौ दै फिसिबाथाय एसे रुइगाबोयो नालाय। औ जों बेखौ दै फिसि फिसि लुबाय लुनानै जोङो खुन्दुं लु नाय थावख्रिखौ जोङो औवानि देन्थाखौ बानायनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जों जाहाथे खुन्दुंखौ जे लुयो बे थावख्रिया औवानि आरो ना औवानि थावख्रियाव लुयो। आरो दै दुंब्रुआव ओंखाम सिफ्लेनाय मारजों खुन्दुंखौ मार होयो आरोना
औ।
औ जों खुन्दुंखौ खुन्दुंखौ दास्रिना मोजाङै फोराननांगौ आरो खुन्दुं खौ जोङो बांद्राय सानदुं जायगायावबो लामना दोननाङा आरो। बांद्राय सान्दुं आरो बांद्राय साया बिदियाव दोननाङा एसे मोजां जायगायाव दोननांगौ जाहाथे बारबो एसे सानदुं एसे एसे मोजाङै नाङो नङाब्ला बे बाराद्राय गोरा जानो नागिरो आरो।
औ गाज्रि जायो नामा नोंथां।
औ बांद्राय सानदुं बा बांद्राय बार बेफोरबायायदियाव दोनबाबो बे औ खुन्दुंआ एसे गोरासिन जानो नागिरो आरो बेखौ ओंखामजों मार होनाय जायो नालाय।
औ नोंथां।
औ खुन्दुंखौ जोङो थुननानै सोरखिनिफ्राय बबिनाव थुनना जि सोंनाय जायो आरो। बे खुन्दुंखौ जोङो थावख्रियाव लुखांनायनि उनाव जोङो खुन्दुंखौ बबिनाव सोरखिनिफ्राय जों बबिनाव थुनना लानानै जि सोंबाय आरो गान्दैयाव फाननानै साल खुन्थाययाव जि दाबाय आरो। जों बेफोरबायदिनो गोदो गोदोनि दिनावथ' जोङो गोबां आखाइजोंनो आगर एरोमोन बेफोरबायदिनो जि दानायफोराव गोबां आखाइजोंनो गोसो बायदि आगर एरोमोन आथिखालनि मुगायावथ' जोङो गोबां गिदिर गिदिर द-दख'ना जि दानाय इन्डास्ट्रिफोराव गोबां मेसिन बाहायनाय जायो। ओ मिसिनजोंनो मिसिनजोंनो आगर एरनायखौ जों नुनो मोनबाय दा।
औ।
औ बेफोरबायदिनो सानसेयावनो गोबां आगर एरलांनो हानायखौ जों नुयो। ओ नाथाय गोदोनि दिनाव आखाइजों आगर एरदोंबाथाय गोबां सम लायोमोन बा थाबनो जायामोन आरोना। आथिखालनि मुगायाव मि चिसिनजों लुनायखाय जों गोबां थाब थाब गोबां जि दानो हायो। बेखौ नुयो आरो। आरो आथिखालनि मुगायावथ' ओ इन्दिनिनो दखनाबो ओंखारदों नङा होनबा नोंथां‌।
नंगौ नोंथां।
औ दख'ना, फास्रा आरो गोबां ओ आथिखालनि मुगायाव बेसेनाबो बुरजा जाबोनो हमबाय। मानो होनोब्ला औ जोङो दाथ' एम्फौ फिनायाबो एसे खमायलांनो हमबाय आथिखालनि मुगायाव।
औ नोंथां।
बे एम्फौ खमायनाया एम्फौ फिनायाबो खमायबाय नालाय आरो खुन्दुंखौ ओ इन्दि खुन्दुं न'आवनो बानायनानै न'आवनो दानायफोराबो खमायलांनो हमबाय आरो।
नोंथां।
औ नाथाय दा गोबां ओ गोजान गोजान जायगाफोराव फिनायनि थाखाय जोङो दा खुन्दुंफोरखौ बा जिफोरखौ गोबां बेसेनजों बायनोबो गोनां जायो।
नंगौ नोंथां।
औ। गोदो जोङो गोसो बाय दि आगर एरोमोन। दाथ' मचिनजों मेचिनजोंबो आगर एरो। नाथाय मेचिनजों आगर एरनायफोरखौ आखाइनिसिबां साबसिन जानायखौ नुनो मोना आरो।
औ नोंथां।
औ।
दा आंङो नों थांनिफ्राय इन्दि जिखौ माबोरै बानायो बा माब्रै मोनो आं नों थांनिफ्राय मिथिबाय। माने आंङो मोन थियामोन नालाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय बेखौ फोरमायना होनायनि थाखाय। ओमफ्राय आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनि।
औ।
दाथ' गरम बोथोर नङा होमबा नों थां। थ' नों‌ नोंथां नोंथांमोननि न'आव बा नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथां बा मा मा फिथाइ सामथायाइखौ जानो मोजां मोनो दानि गरम बोथोराव मोननाय खौ नोंथाङा खिथाना होनो हागोन नामा?
औ आं जाखिनि फिथाइ जानानै मोजां मोनो बेफोरनि सायाव एसे नोंथांसिम फोरमायनानै होनसै।
औ आरो नोंसानाव मा मा फिथाइ सामथायाइनि दंफां दङ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन दे।
औ औ औ। बिदिब्ला जोंहाथ' न'आव दाथ' दैज्लां बोथोर होनबा ओ थाइजौ, खान्थाल बेफोरनिनो बोथोर नङा होनबा।
औ नोंथां।
औ जोंहा थाइजौ दं खान्थाल आरो लिसु जाम। आरो मोनसे ड्रागन फिथाइ होननाय मुंनि फिथाइ दङ ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेबो दङ आङो बेफोरनि मादावनो आरो जेरै लिथुफु बेफोरखौबो जों मोननो हायो।
औ नोंथां।
बांसिन थाइजौ लिसु बेफोरखौ जानानै मोजां नाङो।
औ नोंथां।
औ। नोंथां मोनहा मा मा फिथाइ सामथाइ दं आरो न'आव।
जोंहाबो नोंथां न'आव थाइजौ आरो खान्थालाथ' बयनिबो न'आव थाखायो। नङा होमबा।
अ।
आरो बिनि अनगायै जोंहानाव मोनसे सुरफ्रि होननाय बिफां दं आरो नोंथांमोननि थिंबा बेखौ मा बुंङो आंथ' थिला।
औ औ।
सुर सुपालिबो होनना बुङोनो खायफा खाय
अ जानायाव माबायदि मोनजायो नोंथां बेखौ अ।
खौ गोखैयानो मोनजायो नोंथां माने मोननो बाथाय मोन माने बे बिफां फिथाइया मोनबाथाय जाजाखायानो आरो माने गोथां गोथाङावनो जानांगौ बेखौ माने हायानो होनजायो आरो। मोननाय माने सेवनाय जायो आरो बे फिथाइया जानायावहाय गो खै जायो। आरो अबेबा एसे गोदै। थादेरो आरो। नुनायावहाय आमलाय बायदि नुयो नोंथां।
अ औ।
नों थाङा मिथिगौ ना मिथिया।
आमलायबायदिथ आङो मोनसे गोखै फिथाइ मोनजा फेरदों फिसा फिसा बेबायदिनो।
औ आरो बेना माबा खामरेंगानि बायदि सिन सिन थायो आरो नोंथां माने औ दा ओमफ्राय जोंहानाव बारियाव रैमालि फिथाइबो दङ नोंथाङा मिथि यो ना मिथिया रैमालि होनना बुङो औ दा बुंनो थाङोब्ला आङो बेफोरनि गेजेरावहाय थाइजौ खौनो जानो मोजांसिन मोनो आरो नोंथां थाइजौखौबो बांद्राय गोमोनखौ नङा एसे से गोथांहां एसे बे मोननायहां इखौसो जानो मोजां मोनो नो आरो नोंथां
जों थ' नआव थाइजौ खान्थाल औ थाइजौ खान्थाल बुरजा थाबा जों बेफोरनिफ्रायबो ओ हेफाजाब मोनो नङा होमबा जोङो। जेरै बुरजा थानाय थाइबा। नाथाय बेखौ फाननानै जोङो रां बाहायनो हायो।
औ नोंथां नंगौ। दा होनबा नोंथां। समाबो जाबाय माब्लाबा। सावरायनोसै नामा नोंथां। औ नोंथांनिफ्राय आङो औ मिथियैखौ मिथिबाय ओं। बिथांनिफ्राय आंबो गोजोननाय थाबाय जोबोद। साबाय सागर।
औ।
दे नोंथां।
औ।